अ खोनादोंना? ओ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां नों। नोंथाङाथ' गोबां जायगा दावबाय दावबायफेरबाय जानांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला गासिबो सुबुं माहारियानो जोंना दावबायनानै मोजां मोनखायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायना होनो हागोन नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आं दा फोरमायनो नाजानोसै नोंथां।
नंगौ नोंथां।
दा दावबायनाय माने पिकनिक पिकनिक जानायबो होनजायो।
नंगौ नोंथां औ।
बियो एखेयानो जायो दावबायनाय आरो पिकनिक जानाय
औ नंगौ नोंथां।
पिकनिक जानो थांनायावबो दावबायनायानो जायो आरो। दावबायनायावबो जोङो बिदिनो पिकनिक जानाय रखमैनो जायो
औ नंगौ नोंथां औ
आं दा जोंनि खाथि खालानि खाथि खालायाव थानाय फोरनि बागै एसे फोरमायनोसै।
औ नंगौ नोंथां।
जेनेबा जोंनि ओनसोलनि खाथिनि सुकि
औ नंगौ।
बे सुकि हाजिमायाव आं थांनो मोनबाय। आरो बेयाव आङो सोलोंथाइनि बागै थांदोंमोन। फरायसालिनिफ्राय बेयाव आं बेयाव आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनदों। मिथिंगायारि दंफां लाइफां। दैमा दैसा बेनि खाथि खाला थानाय सुबुंफोरा माबायदि जिउ राहा खुङो आरो माबायदि थायो बिब्दि
औ नंगौ नोंथां नों नोंथाङा होमबा बे जों नोंसोरनि खाथि खाला जायगायाबा बेबायदिनो दावबायफेरबायब्ला नोंथाङा। बे जायगानि जा बेबायदिनो माबायदि बिसिनि थानाय थानाया माबायदि आरो बे बिसोरनि राव हारिमुफोरा माबायदि नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जागोन दे नोंथां दा आं बुंनो थाङोब्ला। बे सुकि हाग्रामा खाथियाव आं बांसिन बर' सुबुंफोरखौ नुनो मोनो आरो बिथिंजाय
आबाद मावनानै जानाया एसे गोब्राब जायो मानो होनबा बेयाव अन्थाइ गोजा खाय माइ आबाद मावनाय एसे गोब्राब जायो हेल' नोंथां औ नोंथाङा खोनादों ना?